औ नोंथां। औ नोंथां जों दिनै बिदिब्ला दावबायनायनि एसे औ खोनादों नोंथां। खोनादों नोंथां जों दिनै बिदिब्ला दावरा दावबायनायनि सायाव इ एसे सावरायलायनि औ। जों दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ गुबैयै जों जों जोंनि ओ गोसोखौ स्रां खालामनाय एबा गोसोखौ फ्रेस खालामनाय एबा गोजोन मोनहोनो एबा जोंहा बायदिसिना जों जाथायफोरजों सोमोन्दो गोनां बायदिसिना जारिमिनारि जाथाय एबा जारिमिनारि जायगाफोर बेफोरबायदियाव जों थांनानै गावनि ओ गियानखौ बांहोनो हायो एबा गियानखौ लानो हायो जेनेबा गोदो गोदाय माबोरै सोलिदोंमोन माबोरै बायदिसिना ओ जोंनिया जायगाफ्रा माबोरैहाय सोमजिदोंमोन माबोरै मुंदांखा जानानै थालांदोंमोन बेफोरनि सायाव जोङो दावबायनायनि गेजेर जों बायदिसिना गियान मोननो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा दासिम बबे बबेहाय दावबायहै खो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दावबायनाय होनोब्लाथ जों ना ओइ बारा गोजान गोजानावबो एसे दावबायनो मोनाखै थेब्लाबो जोङो खाथि खालानि जायगायावनो एसे एसे दावबायनाय जायो। जेरै जोंना भुटान। बिखिं सुकि माना तारागाव बेफोरबायदि जायगायाव जोङो सम मोनोबा दसे दसे दावबायनाय जाया आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ थारैनो औ जों बिदिनो भुटानाव थांनानै जेनेबा बायदिसिना गियान लानो हायो नङा होमबा? जोंहा भुटाना जाहैबाय गुबुन मोनसे हादोर आरो जोंना जाहैबाय भारत हादोर भुटान हादरजों जों हादर जों माबोरै माने सोमोन्दो दंलायो। बा माबोरै माजों मा। बोरै थांनानै थायो। बिसोरनि आसार खान्थिया मा रोखम जोंनि आ सार खान्थिया मा रखम। जों बे भुटान हादरनिफ्राय मा मोजां। मोनसे राहा एबा मा मोजां मोनसे गियानखौ एबा आदब खायदाखौ लबोना फैनानै जोंनि बे आसाम रायजो एबा जोंनि बडलेण्ड रायजोआव बाहायफैनो हायो। बेफोरनि सायाव जों बायदिसिना। गियान मोनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां औ।
टान होनना बुङोब्लाथ गुबै बुंनांगोन जेनेबा मा होनो सुब। बुं माहारिया जोबोद खम नालाय बेयाव। जोबोद दिडिसिप्लिनै थायो आरो नङा होमबा साखोन सिखो जोबोद। माने बांद्राय जों गाज्रि गाज्रि मुवा बेसाद लामाफोराव दाखोर दौला बा गय जोमोदै बायदिसिना जों एसेबां माने गाज्रि गाज्रि थासारिफोरखौ नुवा आरोना जेरैबायदिहाय जोंना जोंनि आसामाव जेरैबायद बेहाय जोबोद माने गाज्रि गाज्रि थायो लामा लामा बायदिसिना गेसाव गोफोन गारना दोननाय थायो एसे जों भुटानाव थाङोब्ला एसे बेफोरखौ नुनो मोननाय जाया नङा होमबा। औ नोंथाङा बिदिनो। बबेबा माबाफोर जारिमिनारि जाथायजों लोब्बा गोनां बबेबा जायगानि बागै एसे मिथिगौ नामा जायखिजाया।
औ औ आं दाथ बारा बिदि मिथिस्लाबा नों।
औ नंगौ नंगौ थारैनो औ दे नोंथाङा होमबा बे। दारागावनि सायाव एसे फोरमायदो माबोरैहाय जोंहा दारागाव सुबुंफ्रा थाङो? मानो थाङो? मिथिंगायारि महरा मा रखम बेनि याव मा मा दं बैयाव एसे फोरमायदो।
औ नंगौ नोंथां जोङोथ' मालाबा मालाबा दु खु सुखु जायो बेफोर-बेफोरखौनो जोङो जेनेबा दुखु जायो ब्ला जोङो बेरायनानै बाय गोसोखौ स्रां खालामनो हायो नङा होमबा नों
नंगौ नंगौ थारैनो
औ बेनि थाखायनो जोंङो दारागावयाव सुखि बायदिसिना बे बेफोरबायदि जायगायाव जोङो बेरायहैनाय जायो मालाबा सम मोनोबा दसे बेरायहैनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा खायसे खायसे नुफेरै मानसि बेसो बेफोरखौ जोंना लाना थांनाय बेफोरबायदि बिदि जायो। दारागावया बुंनो थाङोब्लाथ' जोबोद मोजां मानो होनना बुङोब्ला जोंना जेरै ओ दैमा दैसा हाजो हाला बायदिसिना दोङो ओ बि बिफां लाइफां साया बायदिसिनाव जना थायो बुंनो थाङोब्ला जोङो नोगोर सोहोर ओनसोलाव बेरायनाय बे जोङो बांसिन बिदि मिथिंगायारि ओ बिफां लाइफां बायदिसिना दैमा दैसा थानाय जायगायाव बेरायहैयोब्ला जों गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो
औ थारैनो थारैनो थारैनो नंगौ नोंथां जों थारैनो बिदि मिथिंगायारि जायगा थाङोब्ला जों गावनि गोसोखौबो गोजोनो हायो लोगोसेनो जोंनि देहायाबो गोजोन्नाय मोनो एबा जोंनि जा माने नेचारेल एबा‌ मि थिंगायारि जा बारहावा बेखौ जोंनि देहायाव सोनो हायोब्ला बा लानो हायोब्ला जोबोद मोजां नङाोमबा जोंनि थाखाय?
औ नंगौ नोंथां।
औ लोगोसे ओ जोंहा जोंनि खाथियावनो मोनसे दंबावो जाय जोंहा हायुंयारि बारि होननानै मोनथिखायो नङा होमबा? बेनो जाहैबाय जोंहा औ बेनो जाहैबाय जोंहा मानास नङा होमा मानास हायुंयारि बारि एबा हादरारि बा रि।
नंगौ नोंथां।
औ बे मानासाबो मोनसे हाग्रामा ओनसोलसो नङा होमबा बेबो मोनस बे मिथिंगाजों बेसेबांबा समायना बायदिसिना जिब जुनार दाउ सिन दाउला बेयाव जों नुनाय मोनो नुनो मोनो लोगोसे बैफोर बायदिसिना दंफां लाइफां जिब जुनार बेफोरखौ संरैखा होनायखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा। औ। नोंथाङा बे मानास नि सायाव एसे आरो फोरमायनो हाबावगोन ना?
औ हागोन नोंथां औ जोङो मा मानास हायुङारि पार्क होनोब्लाथ' जोङो। बहुत
गोबां जिब जुनारफोरबो नुयो गोबां दावमा दाउसा आरो बेजों लोगोसे बेनि मि थिंगा महर हाजो हाला। बेवहाय ओ दैमा दैसा दं। ओ जोङो नायनो जोब फोर समायना बेजों लोगोसे जोङो जिब जुनार फोरखौबो बायदि रोखोमनि नुनो मोनो जेरै मोसा नुयो गान्दा नुयो दउराइ मैदेर बेफोरबायदि बाय दिसिना ओ जिब जुनारखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बेवहाय थाङोबा गोबां हादोरनि गुबुन गुबुन दावबायनो फैनाय सुबुंखौ लोगो मोन नो हायो आरो बिसोरजों ओ सिनायथि लालायनो हायो बेनि थाखायनो जोङो मानास हादोद नि हाग्रामायाव बेरायनानै जोबबोद मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नोंथां। जोबोद मोजां‌ था दा जोबोद गोजोननाय खोथा औ। जों दावबायहैनाया गमामायैनो जोबोद गोनांथि नङा होमबा जों जोंनि ओनसोलाव थानानैथ' बायदिस ना बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानि जिब जुनारखौ नुनो मोना नालाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ बैफोरबायदि हाग्रा बंग्रायाव थायोब्ला जोङो थाङोब्ला जों नुनो मोनो जे बायदिसिना मिथिंगायाव मिथिंगाया बेसेदि समायना बायदिसिना जोंहा दावसिन दाउला दंफां लाइफां जिब जुनार ओ फोरजों बुंफबनाय बा बोरै बिसोर बिसोरो ओ संसार जायोबा बोरै बे बुहुमाव थांनानै थायो बोरै गावखौ रैखा खालामो गुबुन माने सुथुरफोरनिफ्राय एबा गुबुन जिब जुनारफोरनिफ्राय बोरै मा मा जानानै थांनानै थायो बेफोर बायदिसिना जों गियानफोरखौ आरजिनानै एबा लानानै फैनो हायो नङा होमबा बेफोरबायदि बारियाव थाङोब्ला।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो थिग बेफोरबायदिनो जोंहा बायदिसिना दंबावो आरो जोंहा बिदिनो सकिबो होनना बुंनाय दोङो नङा होमबा नोंथाङाबो दहायनो मुंख लांबाय सकियावबो थांखांबाय बे सकियाबो। मोनसे मिथिंगायारि जोबोद समायना नायबाय थाथावथाव हाजोजों सोरगिदिं हाजोजोंनो बेंखननाय होननांगोन नङा होमबा।
औ।
औ बेजों लोगोसे जोंहा भुटान हादोर जायखौ जों दहायनो मुंख लांबाय बे भुटान हादराबो जोंनि बे मानास हादरजों नांजाबखानाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां।
बे भुटान सकिनि बागै नोंथाङा इसे आरो फोरमायबावदोलाय माबोरै मिथ थिंगाया मा रखम मा मा दं बैहाय दैमा दंना गैया माबोरै माबोरै एसे फोरमायनाय
औ नोंगौ नोंथां। जोंना बुंनो थांब्ला भुटान सुकिया आव-आवगोलनिस्राय जोबबोर समायनासिन जानानै फैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गोद गोदो जोङो थाङोब्ला जों फा बे बेफोरबायदि दानि बायदि साफा जायगाखौ बारा नुनो मोनामोन गोदो बांसिन हाग्रा बं फ्रा बिदि बिदि नुयोमोन दाना जोंना जोबबोद फोसाबनानै दा गोबां साफ साफा जानायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंना सुकि सुकियाव थाङोब्ला जोंना बिदिनो दैमा दैसा आरो हाजोआबो खाथि खाथ थि नांजाबनाय ओ साया सा सायख्लुम दंफां सायायाव जिरायनानै जोङो गावनि गोसोफोरखौ गावनि दुखु दुखुफोरखौ जोङो नागारनो हायो। आरो गोसोफोरखौ मोजांमोनो। है औ औ। बेजों लोगोसे आरो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि सुबुंफोर फायो बेवहाय बिदिनो जोङो रायज्लायनानै मोजां गाज्रि फोरमायलायनानै गावनि ओ गोसोफोरखौ दुखु जाना थानायफोरखौ जोङो नागार होनो हायो आरोना नोंथां
औ औ थारैनो थारैनो नंगौ।
औ नंगौ। नोंथाङा बेरायजेरनाय मोन्नैसो जा बागानिखौ बुंनानै आरो मानो थाखाय मोजां बेफोरखौ बुंना होनो हागोन।
औ नंगौ थारैनो। जोंहा गुहाटियाव बिदिनो गोबां दावबायथावना जायगा दं आरो गोबां दावबायबो आंबो बेनि गेजेरावनो आं मोन्नैसोखौ मुंख'नो सान लोगोसे फोरमायनो सान्दों। जेरैबायदिहाय जोंहा जोबोद मोनसे मुंदांखा नैबे गुहा खुथियावनो नांजाबनाय बुर्लुंबुथुरनि गेजेराव थानाय जोंहा बुहुमनि बयनिख्रुइबो दुइसिन दैमा दिप होन्ना बुङोब्ला बे जोंहा उमानन्द'आनो नङा होमब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
उमानन्द'आ मोनसे जोबोद ओ मिथिंगायारि स समायना बेव-बेवहाय जोंहा गसाइ शिब जाय हिन्दु धोरोम फालिग्राफोरा फालियो जाय गसाइखौ बेनो जाहैबाय गसाइ शिब। शिब गसाइनि ओ बै मन्दिर मोनसे जों नुनो मोनो बै हाय थाङोब्ला जोबोद गोसोफोरखौ गोजोन्नाय मोनो बेयो मोनसे जारिमिनारि जाथायजों मोनसे लोब्बा गोनां। बे जोंना माबा मन्दिरखौ ओ दाफामफिन्दोंमोन जोंना गदाधरसिं होन्नाय। जाय माने आहम फोरनि मोनसे समनि आहमनि राजामोन। बै समाव आहम रा आहमनि राजा जानाय समाव गदधरसिंआ बै उमानन्द'आव थानाय मन्दिरखौ माने लु-लु-लुफुंफिन्दोंमोन आरो दासि मबो जों बै मन्दिरखौ थाङोब्ला नुनो मोनो बेयो सोरगि दिं दैजोंनो बुंफबनाय दिप नालाय जोंहा सोरगिदिं बुर्लुंबुथुरनि दैनि माने जों मोनफ्रोमथिंबो नुनो मोनो दै गोजा जेथिंबो। बैहाय जों थांनो थाखाय जोंहा गुहाटिनिफ्राय जों थांनो हायो गुहाटिबो जोंहा पान बाजार ओ बेनिफ्राय जों थांनो हायो जोंहा नाव दं बा फेरि दं बेफोराव गाखोनानै जों बै जोंहा मुलुगनि एबा बुहुमनि बयनिख्रुइ दुइसिन दैमा दिप बेयाव जों थांनानै जों बायदिसिना गियानफोरखौ आरजिनो हायो नङा होमबा। बिदिब्ला नोंथांजों दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथलायनोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां।
औ दे नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय।
औ औ।